हेल' औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो। मानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां आयदाखौ जोङो।
औ। बिदिनो बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनि मैगं जानाय लोंनायनि सायाव। मा संना मा जायो औ औ।
जायो नोंथाङा जिहेथु जोंथ' संनाय खावनाय होनना बुङोबथ' जों मिथि। खायो जिहेथु जोंहा जोंनि दोरोङारि संनाय खावनायनि खोथाखौ। आं बुंथ'ला दा जिहेथु जोंङो दिनै। गोबां जोंहा दिनै संनाय खावनाय बिथिं खोथा बुङोबा जोङो दिनै। जोंनि बर' आइजोनि मुंफोरखौ मोनथिखायो नङा होमबा। जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव जिहेथु। जों बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायामोन जोङो। जोंङो बाय जोंङो हाग्रानि बायदिसिना। बासिना जोङो गंगार दुन्दियाफोरखौनो बाहायोमोन बेफोर जोबोर मुंदांखा। जेराव जोङो हाग्रानि बायदिसिना। दुन्दियाफोरखौबो जोङो फोनानै लायोमोन। बेफोरखौनो जों बांसिन बाहायोमोन फानलुफोरखौ होयो। बेनि अनगा जों बांद्राय मस्ला मस्लि बाहाया। नाथाय जों जोबोर गोथाव संनो रोंगौ आरोना बर' आइजोफोरा जेराव जों दिनै। जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा संनाय खावनाय बिथिङाव। संनाय खावनाय बिथिङाव गोबां सोलायनाय नुबाय जोङो दिनै। गोदोनि समाव जों अनला खारैफोराव जोङो। जोङो थावबो होनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव थाव होनानै संनानै जायो। आथिखालाव दिनै रं रं बायदिसिनाखौ होनाय नुनो मोनो बा बायदिसिना जोङो। बायनाय जोङो बायदिसिना मस्ला मस्लि। बेफोरखौ बांसिनखौनो जों बाहायो आरोना आथिखालाव जिहेथु जोङो। दिनैनि समाव नोंगौ जों बेफोरखौ जों बाहायनो नांगौ हायोब्लाथाय मानो होनना बुङोब्ला। जोंहा दिनै बर' आइजोफ्रा नंगौ संनाय खावनायफ्राव जोबोर आखा फाखा जेराव जोङो। बायदिसिना दखान आरि होयोब्लाबो जोंनि संनाय खावनायखौ गुबुन। हारिनि मानसिफोरा गोबां बायनानै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जिहेथु जोंहा दिनै समाव जों जुदि। ओ जोखो फाइफ‌ सिथार जोंङो संनाय खावनायनि जोङो बिथिङाव जोङो। सोलोंथाइखौबो जों लानो हायो दिनैनि समाव। दा नोंथाङा माबायदि फोरमायनो सानो जिहेथु। जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि समाव जा। ओ संनाय खावनायनि सायाव माबायदिहाय गोसो होनांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ। संनाय खावनाय होनोब्लाथ' जों जेनेबा बयबो संखानांगौ बा। रोंनांगौ लाइमोनफोरा।
औ औ।
औ दानि दिनावथ' आरो खायसे खायसे संनोनो रोङा बा सङा बिदिनो बिमा। पेन्सआवल' थायो बा गाव फरायदों ना। फरायदो बिदिल'सो थायो माने जोंनो संनाय खावनाया जोंनि गोनांथार।
औ औ औ।
औ मा सानसेबाबो संनानै जाहाथारनांगौ बिनिखायनो। संनो रोंनांगौ आरो ना।
औ औ
औ।
नंगौ लोगोसेनो गोबां मानसिफोरानो दखानारि होगासिनो नङा होमबा नोंथां? गुबुन जाथिनि मानसिफोरा जोंनि मानसिफोराबो जुदि मोजाङै संनाय खावनाय सोलोंनानै जुदि जोङो ओ बायदिसिना दखानफोर होयोब्ला रां आरजिनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
जिहेथु बायदिसिना जों स्पाइरेल पथेथ' होनना बुंङोलाथाय जोङो मिथियै गैयैखायानो रावबो। ओरैबायदि बे समाव भाइरेल जादोंमोन दा जोंनियाबो गोबां गुवाहाटिफोराव बायदिसिना सावम' सावमिन मम' सावग्रा दङ दिनै एसे भाइरेल जादों। जोंनि गेजेराव दा मोजाङानो जादों बेफोर संनाय खावनायफोरखौ जोङो लाइमोनफोरा जोंनिया गोसो होनांगौ जेराव जोङो जाहाथे जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव जों दावगानो हायो। लोगोसेनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंहा दिनैनि समाव जोङो गोबां ओ सोलायबाय संनाय खावनायाव दा माबायदिहाय सोलायबोखो गोदोनिफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
माने गोदोहाय थ' सङोब्ला गोदोहाय माने बिदिनो खारै मैगं सङोब्लाबो बिदिनो रंबो होआमोन आरो थावबो होआमोन माने मस्ला मस्लि जेबो होआमोन आरो दानियाथ' जों औ दानिया मस्ला मस्लिबो होयो माने थावबो होयो। खारै ओंख्रि संब्लाबो माने जेन'बा दाउ बेदर बिदि सङोब्ला जोंनो माने मस्ला स्लाखौ होफबनानैसो माने बिदि सङो आरो
औ औ।
औ होनानैसो बिदि खारै ओंख्रिनि महराव लायो।
औ औ। आरो आथिखालावथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा जों गोदो जोङो। ओ संनाय जायोमोन हाग्रानि गंग्रायाव बुथुमनाय बनफोरजों सङोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा गेस फैबाय आरो बायदिसिना जोंहा इन्डाक्सन जों जाय कारेन्टनि गेजे जेरजोंनो जोङो ओंखाम ओंख्रियानो जा बेफोरखौ संनो हायो आरोना दा दिनै गोबां सोलायनय दिनाव जोङो बायदिसिना खारं आरिफोरखौ जोङो गोदो औवाफोरजोंनो बानायोमोन बिफांफोरजों दिनै प्लास्टिकनि बा बायदिसिना दिनै काटनि बा दिनै गोदान गोदान फैजोबबाय आरोना जोंनियाव ओ जों गो दैसालिफोरजों जोङो अरखौ जाला लगायोमोन दिनै गेसफ्राव जोंहा लाइटार थाखाय लाइटारखौ जोङो सेरना होबानो जोंहा गेसाव गोरलैयैनो थाबैनो जों संनो खावनो हायो लोगोसेनो जुदि जोङो दिनै नायनो थाङोब्ला जोङो ओ जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन गोसो होनांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै संनाय खावनायनि बेलायाव जोङो दिनै सोलोंथाइ लानो हायो दिनै दिप्ल'मा लानो हायो। जों बेफोरखौ जुदि ओ दिप्ल'माफोरखौ लायोब्लासो जोङो गोजौ फारसे जोङो दावगालांनो हागोन जेराव जोङो दिनै ओ गोबां गेदेर गेदेर हटेलफ्राव जोंनि बर' मानसिफोरखौ जों संनायखौ नुनो मोना आरो ना जुदि जोङो बेफोर गे देर हटेल आरिफोराव थांनानै जुदि संनो गोसोब्ला जोङो गेदेर गेदेर ओ जेराव जोङो जाहाजफोराव गेदेर गेदेर जोङो जानाय लोंनाय थानाय नुनो मोनो बेफोरावथ' जोंहा रोंगौथि गैया जिहेथु जोङो जुदि मोजाङै जुदि सेफनिखौ जोङो जुदि कर्सफोरखौ जुदि लानानै जुदि जोङो ओ संनाय खावनाय बिथिङाव जुदि जो ङो आवगायोब्ला जों गोबां बिथिङावनो जों जौगानो हागोन जोङो रां आरजिनो हागोन जिहेथु जों नाथाय दिनै जोंनि समाव नंगौ जों गोबां बिथिङावनो जोङो इउटुबफोराव जोङो बायदिसिना भिडिय' नायनानै जों दिनै बानायनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु दिनैनि समाव जोंनि जा लाइमोनफोरा ओ संनाय खावनायनि सायावथ' गोबां जोंहा खामानि मावगासिनो दङ भिडिय' आरि बानायदों बेनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हायो ना हाया होनना सानो नोंथाङा
हायो माने बिदिनो इउटुबाव भिडिअ बानायब्ला माने बिदिनो रांबो मोनो औ बेबो मोनसे इनकाम ओ बेबो मोनसे गावबा गावनि इनकाम माने गावआ मोसाना मोजां मोनो बेनिखायनो बेखौ माने देखायबाय बियो मोसानानैनो औ गावबा गाव हानायनि सायावसो औ
जों संनाय खावनायखौथ' जोङो बर'फ्रा रोंखायो नङा होमबा रोंखा रा खा जेथु जों जुदि खौ जुदि जोङो संनायजों लोगोसे जुदि जोङो ओ मा होनो इयो भिडिय'फोरखौ माबायदिहाय बानायोबाथाय बेखौबोथ' एसेबां मोजां मिथिलालाय लांला जुदि जोङो भिडिअ'फोरखौ बानायनानै हगारोब्ला गोबां जोङो रां आरजिनो हायो जिहेथु दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंनि दोरोङारि ओंख्रि संनाय जोङो साम' साम' आरो सबायाइफोरखौ माबायदिहाय संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ साम' आरो सबायखौथ' जों साम'खौथ' जोंबा बिदि माने माबायावसो दुब्लिफोरावथ' मोनखाया साम'खौ साम' गेदेरखौसो मोनो औ जों साम' फिसाखौसो जायो नालाय लादाय गिदिरखौबो जायो थेवबो फिसाखौ जोङो बिदिनो फुख्रिफ्रावसो मोनो फुख्रि बारदैसाफोरावसो मोनो जों औ जों बेखौ फुख्रिनिफ्राय लाबोबाय लाबोनानै जों बे साम'खौ माने सोमनानै दोनो आरो साननै साननै बा सानथाम बिनि हायाबा हारथो हाननाय बायदि साम'आथ' हाखोसो जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेखौ बेनि हाया हाबथो बायदि जों सोमनानै दोनो औ बिनि उनाव जोङो साननैनि उनाव सोमना दोननानै जोङो बिनि उनथिंनिखौ दानो आरो बिनि सिगांनि सिगाङावबो दं बाख्ला बिदि खौबो जों गारनानै माने दसे सोमबावना दोनो आरो।
औ औ औ।
औ सोमना दोननानै बिनि हाया मोजां खारो आरो साम'। जेन'बा साम'नि बाख्लाखौबोथ' सङो नालाय बेनिखायनो जों साम'खौ माने साम'नि बाग्ला बिगुर माने गाैखौबो मोजांनो सुना लायो आरो।
ओम ओम
औ बेखौ बाग्लाजोंसो संखायो नालाय ओंखायनो मोजां सुयो सुनानै बिदिनो दानबाय दान नानै सोमना दोनथ'नानै बिदिनो जों सबायखौ दसे सोमनानै दोनो सोमनानै दोनोब्ला माने एसे मोजां नुयो आरो साम'आबो गोसोम सबायाबो गोसोम जायोबा एसे बोरैबा नुयो दसे सोमना दोनबाय जों साम' माबाखौ सबायखौबो बेनि उनाव औ जों साम'खौ सुना लानानै जोङो लरा मोनसेयाव माने साम'खौ मोजांनो एवनानै लायो आरो। बेयाव जेर' दै थायो नालाय बेनि दैया रानजोबनाय बायदि जों मोजांनो एवना लायो आरो बे ए बेरोबो देरबाथाय जों जादों होनना सानो आरो औ खारै एसे होबाय होनानै जों आरो मोजां एवना लाफिनो एवना लाना बेखौ जों बोखारबाय बोखारनानै जोङो थाव एसे होबाय होनानै आरो साम' साम'खौबो थावजों एवफिनना लायो माने बेखौ मोजां एवना लानांगौ आरो होमबासो साम'खौ सोमनो हायो आरो
औ औ औ‌
बेनि उनाव जोङो साम'खौ थावजों एवना लाना साम'खौ दिखांना लाजोबबाय। बेनि उनाव थाव होफिननानै पियास सामब्राम बिदिनो गासैखौबो फाल' बानलु सानलु होजोबना जों सबायखौ एसे सबाइखौ एवनाय बायदि खालामबाय सबाइखौ दसे सम एवबाय एवनानै बेनि उनाव जों दै होबाय दै होनानै गोदौब्ला जों साम' एवना लानायखौ होयो आरो। औ बेनि उनाव औ बेयो मोजांनो मोनबाथाय बा लास्टाव गंगार दुन्दिया बा संख्रि होखाबाय ओमफफ्राय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै माने खांहरो।
औ औ औ। नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होबाय जिहेथु जोङो माबायदिहाय साम' ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो। दा बेफोरनो जोंनि मोनसे ओ दिन्थिनायेरसोन बा जोंनि सोलोंथाइ होनना बुंनांगोन आरो ना जिहेथु जोङो ओ सोरबा बर' आइजोफोरनियाव सोङोब्लानो जों मिथिखायो माबायदिहाय सङो होनना बुङोब्लानो जोङो डायरेक्ट बुंनानै होनो हायो बा संनानै जायो जिहेथु जोङो दा जोबोर ओ मोजांनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो गासैबो दिनै संनो रोंखाजोबगौ जिहेथु ओ दिनैथ' जोङो मिथिगौ जिहेथु जोङो अनला खारै बा सबाय साम'फोरखौ गोबां जों गुबुन मानसि फोरावो दिनै जानो हमबाय नाथाय गोदोनि समाव जोंखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंखौ मुगैनो लादोंमोन जेराव जोङो ना जोङो एम्फौ एनला बा जोङो गांजेमा एंखावरि एन्जर जाग्रा बा बायदिसिना जोङो साम' अमा जाग्रा होनना जोंखौ मुगैयोमोन नाथाय दिनैनि समाव बिसोरबो ओ जायफ्रा जोंखौ मुगैनो लादोंमोन बिसोरबो दिनै जानो हमबाय। दा जोंनिया जोबोर ओ जानाय लोंनाय बिथिङावथ' जोंहा जोबनोन थाङा जोंनिया सावरायनाया जेराव जोङो अमा जानायफोरखौबो जों सावरायनो हायो जोङो अमा बेदर जों जोङो ओ नारजि आरि जानायफ्रा जोंहा जेब्ला जोङो ओ नार्जि जानाय होनना बुङोबाथ' जोङो गोथै गारखांनानै जोंङो नारजि हरगारनाय मोनसे जोंहा ओ माब द जोंहा नेमखान्थिबो दङ। जेराव जों औ जोङो दाहाइ हेगारोब्ला जों अमा बेदरजों नारजि संनानै जानाय नुयो। दा गोबां बिथिङाव जों नुनो मोनो ओ लोगोसेनो अनला खारियाथ' जोंहा बर'नि हाबाजों गोबां सोमोन्दो दङ। जेराव जोङो ओ‌ बर'नि हाटा सुनियाव जोङो अनला खारैखौ संनाय जायो। दा बिदिनो गोबां बिथिङाव जोङो संनाय खावनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेराव जोङो दिनै जोङो बाजै हटेल बायदिसिनाफोरा दिनै ओ दिनै बर'नि संनाय खावनायखौनो दिनै सङो। जायखौ दिनै गोबां मानसिफोरा जायो जेराव बिदिनो जोंहा ओ गोबां फैसा रां आरजिगासिनो दङ दा गोबां राय रायज्लायबाय नोंथांजों